हेलौ औ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला दसे सम होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां
औ ओ बिदिब्ला जोङो दैज्लांनि बागैनो एसे सावरायनोसै नामा
औ औ सावरायजायो नोंथां
औ दा ओ दैज्लाङाव दैज्लाङाव जोङो माइ आबाद मावनो अब्ला जोङो माबायदिहाय ओ माबायो मावो आबादखौ बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा? खोनादों नों
जोङो खोनादों खोनादों ओ जों गिबियाव बेयावनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो मा ओ हाखौ जोङो खारायना लाग्रोनांगौ जायो आरो ना
औ
हेलौ
औ खोनादों
औ ओ बेनिफ्राय जोङो ओम जोङो
औ
ओ बे खोथियाखौ फोग्रोनो थाखायनो जोङो गिबियाव जोङो बे खोथिया जायखौ जोङो मिस्लि दोनखानाय जायो नङा होनबा औ बे माइज्लिखौ जोङो ओ बिदिनो सोमनानै ओ दोननाय जायो ओ हरनै बा हरथामसिम जोङो बे बेखौ सोमना दोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो ओ बेखौ बोखांनानै ओ बिदिनो बस्थानि जोङो गिबियाव ओ बेखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव सोमनानै दोनो बे सोमनाया हरनैबा हरथाम जागोन ओ लखबनानै बेयो जाहाथे बेयो
जाहाथे बे बेयो ओ थाब गाजा बेयो बेनि थाखायनो जोङो मा? फु बिलाइजोंनो जोङो बेखौ खोबनानै दोननाय जायो आरो। बेनिफ्राय खोथिया फोनो थाखाय जों
औ
जों बेखौनाय जायो जाय हा दुब्लियाव बा खोथियाथिलियाव
औ नोंथां
बेखौ फोनानै दोननानै जोङो मोनथाम
औ
बे खोथियाखौ फुनानै गायनो थाखाय गाय
गिबियाव जों खारायग्रोना लायो नङा हेल'
औ खोनादों
औ
औ खोनादों।
औ बेनो जों खारैना दोननाय हाखौ जोङो ओ आरोबाव हालेवनानै जोङो हाफोरखौ जोङो मा? ओ मोजाङै गेबेयै हारखौ जों मा खोनब्रैयाव लागै खुब्रियाव लागै हालेवनाय जायो आरो ना? खायसेफोराथ' खोनबयावलागै हालेवो औ बेबायदिनो हालेवनानै जोङो बे खोथिया फोनायखौ जोङो फुनानै बेहाय जोङो गायनाय जायो आरोना नोंथां?
औ बेखौ जोङो मा दुब माइ गायनायफोर दुब्लिखौ जोङो मा? अ मोजाङै आलिफोरखौ दाननाय जायो गिबियावनो आलि दाननानै जोंो बेहाय आलि खोनायबो जायो खोफिननायबो जायो। औ बिदिनोफोरखौ मोजाङै थेनानै दोननांगौ जायो जाहाथे बेहाय माइआ मोजाङ मोजाङै जायो। बिदिनो जोङो बे खोथियाखौ फुनानै लांनानै बेहाय गायनाय जायो आरो ना गायखांनायनि उनावबो जो जोङो बेहाय जोथोन लानांगौ जायो जाहाथे बेहाय दै औ बिदिनो अ मोनसे बारा दा मोनसे खावसेफोर बारनानै जों बेहाय मा? हासार होनाय जायो आरोना?
औ
औ जाहाथे माइआ देरखांनो हायो बा मोजाङै एम्फौ जाया बेफोरबायदिनि थाखाय जों बेहाय हासार होनाय जायो। हासार होखांनानै जेब्ला बै बिबार माइआ बिबार बारा नङा होमबा नोंथां?
औ
अ बिदिनो माइ बिबार बार बारहां फाननायनि इसे आगोलावनो आगोलावबो जों मा हासार होनायफोरखौ नुनो मोनो आरो ना मोनजेबाव
औ।
बेबायदिनो बेफोरबायदिनो नायथिंनानै बा दै दैफोरखौ मोजाङै नायनानै जोङो आबादफोरखौ मोजाङै खालामनो हायो आरोना बेयावनो माइ आबाद जोङो मा मोजाङै खालामनानै लानो हायो आरो। अ बिदिनो माइ आबाद होनोबा जोंनि सिन्थाय बांसिनै बिदिनो रनजित माइ गायनाय जायो। ओ ओ बन्दु बंग' गायनाय जायो बिदिनो जोसा माइब्रा औ औ बिदिनो अन्जना गोबां रोखोमनि माइ आबाद माइ गायो आरोना जोंनिथिंजाय
औ।
औ बेबायदिनो जोङो माइखौ गायनाय जायो। गायनायखौथ' आं दा खिन्थाबाय नङा होमबा नोंथां? गायनाय रोखोमाथ' गासैना बे एखे फ्रामानो जायो। बेबायदिनो माइक खौ मोननानै जोङो माबायदि हानानै माबायदि नानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ औ।
जोङो माइखौ माइआ जेब्ला मोनो अब्ला
औ।
हानानै आङो एसे दुब्लियावनो सानसेफोर बा सानसे बा साननै फोराननानै दोनो आरोना हानानै दोननानै बेखौ जोङो। बुथुमनानै न'आव लाबोयो बा फोथारफोरावनो जमा खालामनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो फोथाराव जमा खालामनानै दोननानै बा लाबोनानै जोङो बेखौ जोङो आगोलनि दिनावथ' जोङो मोसां नायोमोन। नाथाय दा गोदान मुगायावथ' औ। औ दा गोदान मुगायावथ' जेरै मेसिनारि बुस्थु ओंखारबाय नालाय दा टेक ट्रेक्टरजों बा मेसििनजों नानाय नुनाय मोनो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
हेलौ।
हेल' औ।
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
औ। बिदिब्ला नाङाबो नोंथिंजाय बोरैहाय माने माइ आ खौ माने हानाय जायो बिदिनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ जोंनिथिंजायबो बिदिनो खालामो। माइखौ जोङो बिदिनो खामला बा हाइजिरा होनानै जोङो मा हाहोनाय जायो आरो ना।
औ
हानानै बिदिनो ओ खायसे आरो दुब्लियावनो नाखानानै लाबोयो ओ बिदिनो ओ ट्रेक्टरजोंनो मेसिन बाहायो नङा होमबा दानि जुगावथ' अ बिदिनो जोङो दुब्लि फोथारावथ' जोङो मा ट्रेक्टर खौ लांनो हायो नङा होमबा नोंथां
हायो
बिदिनो दुब्लि फोथाराव लांनानै नायोब्ला जोङो थुला बालानिफ्रायबो बारग'नो हायो नङा होमबा
औ
औ बिदिनो खायसेया मा दुब्लि फोथारावबो नानानै ओ माइखौ बिदिनो ट्रेक्टराव ला ओ थिखोनानै लाबनाय जायो आरो ना
औ
औ गोदो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जि जुगा औ मोजांसिनमोन आरोना जोङो मा ओ गोदोथाय मा खालामोमोन जोङो बेखौ माइखौ हानानै बिदिनो दांग्रि दांग्रि सरनानै मा बाननानै लाबोनाय जायोमोन आरो ना लाबोनानै जे बिदिनो मोसौजों जोङो मा मारान होनाय जायोमोन बिदिनो मारानखौ होनानै जोङो बेहाय खायनाय जायोमोन गोबां मोजांसिन जायोमोन आरोना गोदोहाय ओ दानि जुगाव थ' मेसिनजों दानाय जायो नालाय बिदिनो खायसे माइरंफोरा माने ओ बिदिनो माबा जायो आरो दा मा होनाय बेखौ गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो आरो ना गोबाव सम हाला जि माने माइरंफोरा मोजाङै थानो नागिरा मेसिनारिजों नानायखायनो बिदि जायो होननानै जों सानो आरो औ ओ बिदिनो जोङो मा मेसिनजों नानायसै मा मोसौजों नानायफोरा साब साबसिनमोन आरो बुंनो थाङोब्ला
औ
औ
बेफोरो गोमालांनो हमगासिनो
औ औ औ नंगौ
बिदिब्ला ओ जोंनिया समानो जानानै फैबाय नोंथां
औ नोंथां
बिदिबा सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां
औ औ दे नोंथां